अ नोंथां।
हेलौ औ नोंथां।
औ खोनाय नोंथां
औ औ गोजोन्थों।
अ दा नोंथाङा मा खामबाय दङ?
ओ बिदिनो जिरायनानै दं नोंथां।
ओंखाम जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै नोंथां
दा होमबा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन
अ दा होमबा आयदाया जाहैबाय बिफां लाइफां दा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय सुबुं माहारिया माबायदि बानजायनाय मोनदों बा बिफां लाइफाङा जोंनो मा मा जगायना होदों बा बि बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मा मुलाम्फा जादों। नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां बिफां लाइफां होनोबाथ' जोङो मा बेनिफ्राय ओ नांगौ रोखोमनि आगजुफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा जिउ गोनां माने जिब जुनार आरो मानसि दुमसिफ्रबा बिफां लाइफांजों नागारलायनो हायो मोनसे सोमोन्दो दं। आरोना मानो होनोब्ला जों मानसिया बिफां लाइफां नङाबा जों थां नानै थानो हाया आरो बिफां लाइफाङाबो जों मानसि नङाबा थांनानै थानो हाया। मानोना जोंनि बारा मा सोलाय सोल' आरोना जोंनिखो बिसोर लायो बिसोरनिखौ जों लायो आरोना कार्बन डाइ अक्साइद बिसोरो लायो आरोना बिफां लाइफाङा। आरो जों बिसोरनिफ्राय अक्सिजेनखौ लायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मा औ औ आरो बेफोरनि गेजेरजों जों जोङो मा फिथाइ सामथायाइ बायदिसिना रोखोमनि जोङो मा जाग्रा जामुंखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो आरो जोङो मा बै टाइमावहाय जेब्ला गेस फोर गैयामोन अब्ला मा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो मा बेखौहाय दाननानै मा बिनि दालायफोरजोंनो जोङो अर सुनानै बिदिनो ओंखाम बायदिसिना संनानै जोङो जायो मोन ना। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा नांगौ रोखोमनि आगजुफोरखौ जोङो मा बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनानैहाय लानो हायोमोन। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा बिफां लाइफांनिबा जों साया मोनो। आरो जोंनि मुलुगना दुंहावनायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो आरोना। आरो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै दैबाना फोर जायोबा जोङो मा बिफां लाइफां गसेरजों जोङो मा बासायजानायखौनो जों मोनोमोन आरोना। मानो होनोब्ला बिफां लाइफनि रोदैआसो हाखौ गोरा खाथुमनानै लायोमोन आरोना दैबानाफोरनि फ्राय जोंखौ मा रैखाथि खालामो मोन जोङो बिफां लाइफांनि खाथियाव जोङो न' लुनानै थायोबाबो जोङो मा बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ मोनोमोन। बेफोरबायदिनो आरोना जोङो गोबां बिफां लाइफां नङाबा जोङो मा ओ थांनानै थानो हायाबायदि जानानै थायोमोन आरोना। नोंथांङा बेफोरनि गेजेरजों माबाफोर होनदेरनो गोसोबा होनदेरनो हागोन‌।
दा बिफां दंफां होनबाथ' दा जोङो दंफांजों जोंहा मोनसे एंगारहायै सोमोन्दो दङ।
औ
दा बे सोमोन्दोआथ' जोबोर गोरा दा जों बिफां नङाब्लाथाय' थांना हाया थाना थाना हाया।
औ
दा बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोंनो नांगौ जानाय खायसे बेसाद जों बानायना लानो हायो।। दा जोङो बुंनो हायो दा जों गंसे न' लुनोब्ला जोंनो दा पाक्कानि न' लुनोब्लाबो जोंनो खायसे जोङो साल बाथाम केन्सि बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो दा बेवहाय जोङो सालबाथामबा खेनसि बानायो। जोङा दवंफांखो बाहायनाय जायो लोगोसे जोङा ओ बायदि सिना ओ जोंनि नांगौ जानाय जोङो उन्दुनो थाखाय जोङो आलना बिसना बा जि दोननो आलना बानायनाय बा जोङो लेखा फरायनो थाखाय टेबोल आरारांगा बानायनाय जिरायनो थाखाय सियार बानायनाय दा बेफोरबायदि गासैबो जेबो बिथिङावनो जोङो दंफांखौ बाहायनो हायो। दा दंफांनिफ्राय जोङो बेफोरखौ मोननो हायो।
औ
दा फारसेथिं बुंनांगोन जोङो ओ जोङो दंफाङा जोंनो लोगोसे गोबां फिथाइ सामथाय आरो दंफां जों बुंनांगोन जों आरो दंफाङा जोंनो साया होयो दाथ' जोङो गोलोम बोथोर थोर हिसाबै जों गोबां बहाबा थाङोबा जोङो गरम मोनो गोलोमो अब्ला जोङो मा नागिरो साया नागिरो दा बेबायदि समाव जोङो दंफांनि सायाव जिरायनानै जोंनि देहाखौ जोङो थाजिम मोनो दा बेबो मोनसे बिदिन्थि दा जोङो दंफां बेफोरबायदिनो जोंनो आरो गोबां मा होनो मुवा बेसाद बानायनानै होबौ लोगोसे जोङोद जोङो दिनैबो खायसे खायसे ओनसोलफोराव जोङो ओ जायफोराव गेस जों बायनो हाया बा गेस गैयि ओनसोलफोराव दासिमबो ओ दंफां जोङो बनसिननानै बा दांनिफ्राय दंफांनि थानि बायदिसिना जोङो बन खालामनानै अर सुनानै ओंखाम संनानै जों जानायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो जोङो आरो ओ दंफांनिफ्राय जोङो गोबां जोङो खायसे खायसे फिसा फिसानि जोराफोराव जोङो दालां बानायनाय नु दंफांनि दालां बानायो औ ओ जों लोगोसे आरो जोङो दंफांनि खायसे खायसे बिदिनो फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ जोङो बानाय लानो हायो लोगोसे जोङो बे फिसा फिसा हमना ला जोङो माब्लाबा जोङो सेखानि बे मा होनो हमग्रा आखाइ औ बेखौबो जोङो दंफांनिजों जों बानायना लानो हायो। दा बानायना लानायखौ जों नुनो मोन नो मोनला आरो अ दा बिदिनो जोङो दंनिफ्राय जोङो ओ मा होनो खखथा दिहुनबाय बा बाथाम दिहुनबाय दा बेफोरो जोंनि जिउआव ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव नांबाय थानांगौ नांबाय थानाय मोनफा मोनफा बुस्थु आरो दा बेखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो रैखा खालामना लाखिनांगोन। ओ दंफां लाइफां जों गायनांगोन जोङो दंफां लाइफां दानफायबाल' जानाय नङा जुदि द जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय ओ जोङो एसेबां जोबनो गैयै जुदि जों मुलाम्फा जायोबा जों जुदि दंफां लाइफांखौ फोजोबना लायोबा जोंनि इयुनाव जोङो मा होनो बेफोर मुवा बेसादनि आंखालाव गोलैगोन। दा बेखायनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दंफां लाइफां गायना लानांगोन नङा
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा एसे दंफां लाइफांनि सायावसो फोरमायबावदो? दा जोङो दंफां लाइफाङा बेजों लोगोसे दंफां लाइफां गैयाबा जों आरो मा मा जाबावनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
बिदिनो सिगांनि सहर नायोबा बिफां लाइफानि गेजेरजों जोङो मा न' बाफोरनानै लानो हायोमोन आरोना। मानो होनोबा बै टाइमावहाय जेनेबा बिफां लाइफांखौबो जोबा मानिफ्राय मोनो ओ मानिफ्राय मोनो माने जोङो लहाफोरखौबो मा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जों मोनो नङा होमबा नोंथां।
आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा न बांखौ लुनायावहाय मा जे लहाफोरखौ बायनो हायाबा। बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जोङो मा न'फोरखौ जोङो लुयोमोन आरोना। बिदिनो दालां बायदिसिना बानायनाय रेल लामा बानायनायाबो मा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो। सो मोन आरोना आरो मोसौ गारि बानायनायफोरावबो मा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो। ओ न'फोर लुयोबाबो जोङो मा सिगां दंफां जोंङो नांथारखागौ आरोना। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि साल सिगुन गाम्बारि बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि आरो ना। ओ जायहा बिफाङा गोरा बिफोरो मा बेसेनाबो गोबां आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मा न' लुयोबा सिगां जोङो बाथाम नांगौ बाथामावबोथ' जोङो मा सालफोरनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो जोङो मा खोरखि बानायनो थाखाय जोङो मा नांगौ थखथा नांगौ बेखौहाय गाम्बारिनिफ्राय बांनायनाय जायो आरोना। आरो बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरनिफ्राय जोङो मा दिहुनन्नानै लानो हायो। जुदि बेफोर गैयामोनब्ला आरो न'फ्राबो समायनाय नङामोन। बिदिनो दामि दामि न'फोरावहाय जोङो मा बिफां लाइफांखौ जोङो मा बाहायथारखायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय बिफां लाइफां गैयाबा जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानो हायामोन मानो होनोबा ओ हाग्रानि जिब जुनाराना मा गावजों गाव जालायो आरोना जुदि मोसाया मैखौ जानो थाखाय मा मैखौ नांथारखागौ मोसानो हाय नाथाय जुदि मोसाया जुदि मैया जुदि बिदि ओ बिफां लाइफां गैयामोनब्ला माने गांसोफोरखौ बोरै जागोन बिलाइफोरखौ बोरै जागोन बिसोरो बोरै थागोन? थानो हागोन। जुदि बिसोर गैयामोनब्ला मैयाबो थै थैनानै थांगौमोन आरोना। बेनिखायनो बिफां लाइफाङा बिसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जोंनि थाखायबो आरोना। बेफोरबायदिनो आरो जों जेनबा जुदि गावनि खालि जायगाफोराव मा बिफां लाइफां गायनानैहाय जेब्ला ओ द' बोसोर स्नि बेफोरबायनि गेजेरावहाय मा जुदि गिदिर देरोबा बेखौ हानानै गावनि न'आवनो बाहायनो हायो बिजों लोगोसे मा बेखौ फाननानैहाय बिदिनो सियार बायदिसिना नोंथांआ दं ओमफ्राय फारलें बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि बानायनानैहाय रां आरजिनो हायोमोन आरोना। आरो दाबसे जायनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बेखौ फानहरनो हायोमोन आरोना आरो बेल' नङा बिदिनो दाम गोसा गोसानि गारि फोरावबो मा बिफां लाइफांखौ बाहायो मानो होनोबा बियो आगर गोबां होजायो आरोना। बिनि आगरा जुदि ओ बेखौ आगर एरहोनो हायोबा बिनि समायनाया ओरैबायदि मोजां आरोना।
बेफोरनि दामि दामि न'खराव बाहायो दामि दामि गारिफ्रावबो बाहायनाय जायो आरोना। बिफां लाइफाङा मानोना बिफां लाइफाङा जेरावबो खामानिआव सलियो। जेरै दालां बायदिसिना बानायनायाव जुदि गोदोनिफ्राय मावनायोबा मा बिफां लाइफांजोंसो दालांफोरखौ बानायोमोन आरोना दलांफोरखौहाय।
जुदि सिमेन्टफोरनि बानायनो हायोबा हायाबा आरोना। बिफां लाइफांनि गेजेरजों मा दलांफोरखौ बारनानै ओ हान्थिनो थाखाय गोरलै जायोमोन आरोना। आरो नोंथांङा बि बिनि गेजेरजों ओ बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा मोनदेरबावो बिनि बागै एसे खोन्थाबावदो?
औ दा जोङो बिफां होनना बुंङोबा दा जोङो जेरै गाम्बारि बा सिगुन बा थाइजौ दंफां बेफोर दा जोङो सिगुन बा गाम्बारि बेफोर दंफाङा जोबोद बेसेन गोसा दा जोङो गाम्बारि बागान बानायनानै बा सिगुन बागान बानायनानै ओ मथा मथि जोङो जि बोसोर बा जिबा बोसोरसोनि उनाव जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो दा जोङो ओरैनो गोग्लै सोना थानाय ओनसोलफोराव बा जों गावनि गोग्लैसिनाय हायाव जों बेफोरबायदि दाम गोसा बेसेन गोसा दंफांफोरखौ जुदि बागान बानायबा ओ जोङो गोबां रां खामायनो हायो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि मि थिंगायारि जिथु दंफां जोबलांनायाबो मोनसे सुस्रांनाय लामायाव फैयो आरो।
औव औव।
दा जोङो सानैजोंथ' गोबां दंफां बिफां दंफां लाइफांनि सायाव जों सावरायबाय ओ दा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै। नोंथांना औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।